हेलौ हेलौ खोनादों नोंथाङा
नोंथाङा खोनादों
खोनादों
हेलौ औ औ नोंथां खोनादोंना
खोनादोंलै नोंथां खोनादों
थानो नाङा
टेकनिकेलि प्रब्लेम जायो हायोबा इयारबाद्स लानो नाङा आरो भलिमफोरखौ होनानै ला हेल' नोंथां
लाखानायसब्रा सोरबाि जायाखैलै औ खोनादों बुं दे
बिथांखौ गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय
नोंथांनावबो फिन बावहरनाय जाबाय
औ दायो नोंथांखौ लोगो मोननानै गिबियावनो आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों बे आयदायानो जाहैबाय बड'फोरनि संसार जानायाव गोदो गोदायनिफ्राय एबा गोदो गोदाय बाहायबोनाय माखासे आगजुफोर जाय आगजुफोरा जों बर'फोरनि संसार जानायाव जोंखौ हेफाजाब होबोदों मदद होबोदों आरो जों बेफोरखौ मा हिसाबै माबोरै बबे बबे खामानियाव बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ बबे बबे मुवा बेसादनिफ्राय बानायनाय जायो बेफोरबायदि आइजेंनि सायाव जोङो नोंथां सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
जागोन दे
नोंथाङा खोनादों
नांथां जागोन सावरायजागोन
औ बिदिबा नोंथाङा सावरायनायनि गेजेर गेजेर औ नंगौ थारैनो बेफोरबायाददि सोदोबफोरखौ बाहायलां
जागोन दे
औ दा गिबियाव बुंनो थाङोब्ला नोंथां मोनफ्रोम हारि माहारि एबा सुबुं समाजसा एबा मानसि हारियानो थांनानै थानो थाखाय मोनसे समाज गोग्गो समाज दानानै संसार जालाङो बे संसार जानायाव जों समाज दानानै लायो जेन जोङो गोगोमै गोथौयै आरो थि नोजोरजों जों संसारखौ जालांनो हायो बेफोरबायदि संसार जानायाव जोंहा माखासे मुवा बेसादनि गोनांथि जायो खोनादों नोंथाङा
औ नंगौ खोनाबाय थादों दे
माखासे मुवा बेसादनि गोनांथि जायो आरो बे मुवा बेसाद एबा आइजें आयलाखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर'फ्रा बाहायबोदों नट अनलि बडस गुबुन गुबुन हारि हारिसा एबा सुबुंफ्राबो बायदिसिना गावसोरनि आइजेंफोरखौ गावसोरनि संसार जानायाव बाहायबोदों जेरै जोङो बेसिकेलि बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्राय बाहायजाबोनाय माखासे न'आव मोननो थांनाय आगजु आइजें आयलाफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै हासिब थिग बिदिनो न'खरखौ साफा खालामनो थाखाय हासिब
नोंगौ
आरो बिदिनो आबाद फोथाराव खामानि मावनो थाखाय खदाल नांगोल जुंगाल मै बेदा बिदिनो जोङो माखासे गोदो गोदायनिफ्रायनो ना गुरना जाग्रा हारि हिसाबै ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबायाइ खल' आस्रा जे सानदांगा आरो बिदिनो संसार जानायाव माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो सालिख' सायख जानो थाखाय एबा ओ माइ माइ सालिनो एबा माइ जावनो थाखाय माइरं जावनो थाखाय माइरं सालिनो थाखाय सान्द्रि संग्राय जायखौ बुङो दालाबो बुङो जों संग्राइखौ। आरो बिदिनो मैगं थाइगं सुनो थाखाय एबा माइरंफोर सुनो थाखाय खेरखा। बेफोरबायदि गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो आरो दासिमबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों बुंनो थाङोब्ला जोङो बबे बबे मुवा बेसादखौ माजों बाहायनाय बानायनाय जायो बेखौ आं नोंथांनो सुंदयै फोरमायथिनोसै गिबियाव जोङो नांगोलखौ दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो नांगोल जुंगालखौ। जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो। आरो बे नांगोलाव थायो लहानि मोनसे फाल। एक्सुेलि गोदो गोदाय फालफोरखौ बाहायामोन बे नांगोलखौनो जंफाद खालामोमोन। ओ दंफांखौनो गोफाद खालामनानै लायोमोन। आरो थिग बिदिनो हाखौ फोमोनखांनायनि उनाव हाथरफोरखौ गुब्रु होनो थाखाय जोंनो मै नांगौ जायो। एबा गाहाय गो गोजौ हाखौ हाब्रु हाखौ समान खालामनो थाखाय जों मै होयोमोन मोसौजों आथिखालाव ट्रेक्टार ओंखारबाय। बेनि सोलाय ट्रेक्ट'रजों गासैखौबो मावजोबो। नाथाय ट्रेक्टराबो गासैबो जायगाखौ आवग्रिजोबनो हायाखै दासिमबो जोङो। मोसौ मैसोजोंनो हाल एवो एबा नांगोल जुंगालजोंनो जोङो खामानि मावगासिनो दं। थिग बिदिनो गोबां रोखोमनि माखासे मुवा बेसादफोर दङ। आं माखासेखौ नोंथांनि सेराव हगारथ'नाय जाबाय नोंथाङा माखासे फोरमायदो।
नंगौ। जिहेतु बर'आ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि नालाय। जों आबाद मावनाल' रायजो जाबोनाय बेबो नङा माखासे गावनि नांगौ मुवाफोरखौ गोदोनिफ्रायनो गाव गाव बानायना लाबो लाबोबाय थादों आरो। जेरै नों ना गुरना जानो थाखाय जेखाइ।
नंगौ।
औ हाल एवनो थाखाय नांगोलखौ गावनो दानदों मै होनो बेदा मै मैखौ गावनो बानायदों आसु माइबो। फोदों आसु माइफोरखौ गोदो बेदाबो जों माखासे हाग्राखौ खम खालामनो थाखाय बेदा होयोमोन बेफोरखौबो गावनो बानायना लादों। दा गोदो माव खुगानि गोदान आदब खायदाजों फैनाय लोगो लोगो दा ट्रेक्टरफ्रा जायगा लागासिनो दं। गासिबो जायगायाव नों बुंनाय बायदिनो
नंगौ।
गासिबो जायगायाव जाय गा लानो हायाखै आरो बेबो नंगौ दा ओमफ्राय ना गुरना जानो थाखाय जेखाइ खबाइ गावनो बानायदों नङा ओमबा? बेबायदिनो गोबां नांगौ मुवाफोरखौ गावनो गाव बानायनानै माने लादों आरो।
थारैनो थारैनो नोंथां जों बावहाय जों नुहुरबावो नोंथां ओ जेरावनाखि जोङो मैगं- थाइगं आबाद फोथाराव जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना आगजुफोर बाहायनाय जायो। जाय आगजुफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो जेराव बिफां -लाइफांनिफ्रायबो जोङो माखासे आइजें- आइलाफोरखौ मोनो जेरै जोङो सान्द्रि, संग्रायखौ औवाफोरजों बानायो नङा होमबा नोंथां।
खोनादों खोनादों।
थिग बिदिनो जोङो मैगं थिलियाव माइसा दांनो थाखाय जेरै जोंहा गोबां रोखोमनि मैगं फोनाय जायो। लाइ, लाफा, दुन्दिया, फाथो बायदिसिना मैगं-थाइगंखौ जोङो आबाद मावनानै जायो एबा जोङो बेफोरखौ खेथि खालामो जेरै मैगं माइसा दांनो थाखाय जोंनाव ओ खन्था थायो। ओ माइसा दांग्रा बै ओ माइसालि माइसालि होनो बेखौ जोंनिथिंजाय। बै माइसा माइसाखौ जायजों दाङो बेखौ माइसालिजों जोङो खामानिखौ मावो। आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो माइ हानो थाखाय खासि बेफोरखौबो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो ओ बानायनानै लाबोदों जोंनि गेजेराव नावबो खामारफोर दंमोन जोंनि गेजेरावबो। ओ बिथांमोनानो खासिफोरखौबो बानायोमोन। थिग बिदिनो जोङो गाव गावनि नांनाय जोंनि संसार जानायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ गोरलै राहाजोंनो माखासे मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव सोनारनानै जोङो दिहुननानै लानाय जायोमोन आरो आथिखालाव नाथाय नैबे जौगाफुनाय मुगायाव जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौनो जोङो गोनांथि गैयि बायदि जोङो गारबोनाय जादों थामहिनबा जोंनो माखासे जिनिसखौ जोङो जोंनो गोनांथि जायाखै ओ नाथाय बेफोरखौ खौ जोङो दायो जाय जायफोर मुवा बेसादफ्रा बाहाय जायाखै जोङो बेफोरखौ मिउजियामाव सोनानै दोननांगौ। एबा मिउजियामाव सैनानै दोननांगौ। बिनि नेरसोनथि एबा गुमुरथिखौ जों लाखिनांगौ। बे जाबाय मोनसे सुबुं माहारिनि सम्पद जानानै थागोन बेखिनिखौ आङो नोंथांनिसिम फोरमायथिनाय जाबाय नोंथाङा आथिखालनि आरो गोदोनि फाराग थिखौ माबाफोर मुवा बेसाद बाहायनायनि सायाव नुदोंबा नोंथाङा फोर
गोदोनि आरो दानिखौ बेबायदि बुंनांगौआ फारागाथ' बहुद फाराग दं माने
नंगौ।
गोदो गासिबो हाबा हुखाफ्राव बेफोर बायदिनो सावरि बादालि बेबायदियाव हाबा हुखाफ्राव मावोमोन ओ दिनैनि मुगायावथ' हाबा-हुखा बिदि सावरि-बादालि ज' ज' रावबो गैयि जालायला समबो गैला। समबो गैला माने बेबायदि खाबु मोनला आरो दा नों नायदो माइ हाल एवनाया हालौनाया दाना गासिबो टेक्टरजोंसो जाजोबबाय। आरो गोदो बिदिनो सावरि बादालि बदल बदल ओंखारोमोन माइ गायनाया।
नोंगो।
दाथ' नों बदलखौनो मोनला ओ गासिबो हाजिरा गासिबो हाजिरा। ओरैबायदि गोदोना गोदोना माइ गायनायाव
थारैनो नोंथां
सावन भाद्र' आलागै मोनहैलायोमोन बुरजा बुरजा जायफोर गायो दानाथ' आमथिसुवा खौनो बायस्लाबब्ला मालाय जांख्रा जाना थायो आरो गोदो जांख्रा जायोमोन दाथ थ' जांख्रा गैला जायगाबागाव जाय हायो सिगां सिरि फोजोबना दोनबाय गोदोनाथ' नांगोल जांखार दंलायोमोन हाब्रु फुनलायनाय बेफोर आसार खान्थिफ्राबो दा दिनैनि दिनाव गैला बेखनो जालांबाय आरो बेबायदिनो गोबां फाराग दंसै आरो दा बेफोरखौ दा फारागखौ बुङोब्ला गोबां फाराग खौ बे मोनसे मोननैजों फोजोबनो हाया आरो गोबां फाराग दं आरो
नंगौ नोंथां थारैनो थारैनो नोंथाङा माखासे फार थिखौ खेंसालियैबाबो बुंफुननानै होबाय नंगौ थारैनो गोबां फाराग दङ दा जोङो गुसुं समनि गेजेराव बेफोरबायदि फारागथि एबा बेफोरबायदि माखासे मुवा बेसादनि सायाव सावरायजोबनो हाया जों लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे आयदायाव नोंथांजों जोंना दा समावबो सफैबाय बिदिबा नोंथांखौ बेयावनो लाखिथ'नाय जानोसै